हेलौ।
औ नोंथां।
अ खोनादो नों थां।
औ खोनानो दे नोंथां।
नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो ओन्नानै नोंथांनाव कल हरनाय जादों।
औ औ थारैनो रायलायजागोन दे नोंथां।
सप्राइज जाना ना।
फरायजागोन दे नोंथां।
बिदिबा जों। जङो ज बिदिबा जोङो सावरायगोन बर'नि हारिमु एबा
औ औ औ औ औ जागोन दे।
औ नोंथाङा बर'आ बैसागु बर'नि बैसागुआ बेसेबां सान थायो बे बेखौ बुंना होनागोन नामा?
औ औ नोंथां बुंनि आङो। ओ। जोंहा। बर'नि बैसागोनि से मास जोंनि बैसाग बैसागु मुङाव जोंहा से मास थायो बे से मासाव जोङो। दा बर्थमान सोलिबाय थानाय दा समाव जोंहा बे से मास नि गेजेराव जोङो स्नि स्नि दान। जेनेबा स्नि दिनखौ जोङो। जों
उओम
बयबो बोर सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय जयै रोङा फारि खौ जोङो बे स्नि दिनखौ फालिनाय जायो आरो। आ गोदोनि खोनानाय बायदि। जदिब्ला गोदोनियाथ' से मासाव जों से मासखौबो जों जोंना गोदोनि सुबुंफोरा मो थायोमोन बा से मासखौ जोंना फा फालिलाङोमोन गोदो दानिया नाथाय ओ समजों लोगो से सोलायनानै जोंहा दा से मासनि गेजेराव जोङो दा स्नि दिनखौ जोङो फालिनाय जायो बेदिनो जोंहा से अक्ट'आव बैसागोनि से ओक ट'आव जोंहा न'खर न'खर साफ्रोमबोनि न'खराव जोंहा ओ मोनसे फुजाहै फुजा बावो
उम
फुजा बावनानै जोङो नै थारिखनिफ्राय जोंहा मोसानायखो जोङा आराम्ब खालामो नै थारिखनिफ्राय जों मोसानानै स्निस सानस सिम जोङो मोसानाय हाबा फारिखौ लायो आरो बे स्नि दिनाव जोंहा गामि-गामि बयनिबो जाय-जाय आ ओंखारदों बेसोरनि गामि-गामि जों स्नि दिनाव फालियो नाथाय सिगांनि समाव जोंहा खोनानाय बायदिब्ला बे बेसेबा गोजान-गोजानाव जोङो थांनानै जेरावनो मोसायो बे गामियावनो जोंना हर थाबोनाय मोनसे नेमखान्थि दंमोन आरो
औ
बे नेमखान्थिया दा ओ गैलिया दानि समाव गैला दा सोलायनाय मुगा फैबाय नालाय जोङो माखासे जोङो रंजानायखौ एसे ब्रेक खालामथ'नानै दोन्थ'नानै ओंखायनो स्नि दिन फालिनायखौ जों लायो। आरो बेनिनो बैस सागोआव जोंहा से खालार बा बैसागोनि सानसे सिगाङाव जोंहा मोनसेस ओ फुंखा जानाय होनना बुङो बेखौ बर'आव।
उम
बेयाव जोंहा जौसे सेथा जोङो मेगंफोरखौ जोङो एकदम नेचारेल मेगंफोरखौ नागिरनानै जोङो जानाय जायो आरो आं बिनि सायावबो एसे बुंनि नोंथां
औ बुं
बेयाव जोंहा ओ बोसोर गोदान जोंना बो-बर'-बर'नि नेमखान्थिबो हिसाबै जोंहा बैसागोआनो जोंनि बोसोर गोदान जायो नालाय
उम
बे बोसोर गोदान हाबनायाव जोंनि माखासे बेमार आजार देहानि बेमार आजारा ओ सुस्रांथों होननानै जोङो बे फुंखा जानाय हाबाफारिखौ जोङो जौसे सेथा जोङो मैगंखौ जोङो बुथुमनानै जानाय जायो आरो बेयो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे खान्थि नालाय
औ
खायनो जोङो बे मोनसे ओ माखासे बेमार आजार जानायखौ जोङो एसे सुस्रांनाय मोनसे फोथायथि लाखिनानै जोङो बे खान्थिखौ जोङो फालिनाय जायो आरो।
औ।
दा आं इनिनो सोमोन्दै माने फंनैसो बाथ्रा सोंनोसै जोंहा बर' औ औ देलाय बुंजागोन दे नोंथाङा।
आं बुं आं होनदोंमोनदि नोंथां जोंना बर'फोरा ओ बैसागुआव मोसानायनि अनगा आरो मा मा जेनेबा नेमखान्थिखौ फालिबावो?
अ अ जोंहा मोसानायनि अनगा जोंहा गिबियावनो जोंहा गाननाय जोमनाय गान गाननाय जोमनायखो जों फालिगोरबावनाय जायो जोंहा स्नि दिनसिम जोंहा दा ओ गोदान जोंनि जेनेरेसन खालामनाय बायदियै स्नि दिनसिम जोंहा मोनसे जे ओ जोंनि फरायसा आफादा दानानै होनाय मोनसे खान्थि दङ। बेनो जादों जोंहा स्नि दिनसिम जोंना हिनजावसा हिनजाव मानसिफोरा दख'ना गाननानै थानांगौ। आरो हौवा मानसि फोरा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि लानानै थानांगौ बेखौ जोंहा फरायसा आफादा मोनसे दानानै दोनदोंमोन आरो। जों बेखौ गोबाङानो दिनैसिम जोङो फालिनायखौ नुनोबो मोनो आरो नुनोबो मोना माखासेया बावगारलांबाय आरो दासिमबो खायसेया सोलिनानै दङ जेनेबा मानिनानै लाखियो आरो। बेफोर बायदिनो आरो जोंहा बैसागु आव बिदिनो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय समान बैसोनि मानसिफोरखौ जोंहा
उम
बियो थाबाय थागोन। जों बे खिनिखौ जोंनि बर'आ एकदम फालियो आरो जोंहा बिनि सा सायावनो जोंहा बर'नि आंगो
उम
जोमाय बेफोरो जोंनि बैसागोनि समाव जोंहा बिराद आंगो आरो
उ
ओम दा नोंथाङा ओ जोंनि गाननाय जोमनायनि सायाव फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै आर'इ दख'नानि सो सायाव जों मानि थाखाय गानो आरो बेयो मा
उ ओ बर' बर'आथ' बिदिनो दख बर' आइजोफोरा बिदिनो दख'ना गानो गाननाथ' थाखायो ओ बैसाग सागु बैसागुआवबो गानो बिदिनो दख'नाजों आर'नाइ गानो बिनिफ्राय ओ खानायाव उ बिबार थेबो आरो फोथा बायदिसिना फोनो उ आरो बर' बर'नि मोसानायखौ जोङो बागुरुम्बा होनना मिथिनाय जायो
औ
औ औ बर'फोरा बैसागुआव स्नि सान रंजायो।
औ
बर'आ गाननाय दख'नाखौ जोङो बर' आइजोफोराबो दायो आरो आथिखालाव ओ बिदि न'आव दानायखौ बारा गाननो हमलिया बा बायनानै गाननाय जायो
औ औ औ आरो नोंथां बे जोंनि दानाय लुनायाव ओ दानाय लुनायनि माखास ओ जि नोंथाङा मिथि थियो जिफोरनि मुंखौनो फोरमायनानै होलाय
औ दानाय लुनाय बर'फोरा सि दानायाव बाहायनाय ओ अ' दानाय लुनायाव बाहायनाय आग जुफोरानो जाबाय ओ जेेनथेर हिसा हिस सान खुन्था एबा साल खुन्था बिनिफाय मुस स्रा ओ इनिफाय आरो दंबावो। उम जोंहा जिखौ दायोबा समान खालामनो रासो बाहायो बिनि ओमफ्राय ओ सियाव खुन्दुं सोनो खुन्दुं दानो थाखाय ओ बेखौ उम नामखौ बावबाय आं बिखौ उम माखु अ माखु आगर आ औ बिदिनो बर'नि सियाव बायदिसिना आ आगर एरो
औ
उम बेखिनियानो नोंथां आं बारा मोजाङै मिथिजोबा।
औ औ नोंसो मिथियो नामा आगर आर'नाइ आगर दख'ना आगर फ्राव मा मा आगर एरनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै?
औ मोननैसो जि गोसोआव फैयो आङो बुंना होगोन नोंथां ओ आगरा जाबाय मोननैसो बुंनि फारौ फारौ मेगन आगर एरनाय मोनसेया ओ दाउस्रि देलायबोदोंमोन दां खोमा ओ बिनिफाय हाजो आगर
औ
फाय बिदिनो गोबां दंबावयो आं नामखौ गोसोआव फैजोबाखै। आंनि गोसो आव थानाया बेखिनियानो नोंथां
औ औ औ बिदिनो जों दानिया जोंनि ओनसोलफोराव बारा दानाय लुनाय गैला नालाय बिनि खायनो जों माखासे जोंनि ओ जोनथुमा फोरखौ जोङो बावलांनो नाजाबाय बावलां- हांबाय आरो
औ
आसा खालामोफिन बियो लासै लासैनो जोंनि खायसे गोरों सुबुंफोरा बेखौ लाबोफिनगोन। न'खर न' खर जोंहा दा रांखावरिनिबो गोनांथि जायो नालाय बेनि- खायनो जोंहा माखा से आगजुफोरखौ जों बायनानै लानो हाया। बेफोरावनो दा आरो माखासे जों माबाफोरखौ मोननायबो जाला नालाय जोंनि दख'नासिफोरनिनो सिगां इन्दि इन्दि सिजों जोङो ओ दख'ना गामसा बेफोर बेफोरबायदि दायोमोन दानिया बेफोरखौ जोङो नुनो मोनासैबो गोबां खम जाबाय आरो नुनो मोननाया। आरो नों थाङा
ओ
न'खराव बेदरफोरनि मुंखौ बुंनाय न'खराव फिसिनाय ओ मानैसो जिब जिब आरो जाजानाय
अ न'खराव फिसिनाय बुङोबाथ' जोङो बर'फोरा गिबियै फिसिनाय अमाखौनो होननांसिगोन।
औ
बिनिफ्राय ओ जोङो दाउ दाउखौ बुंजायो बेनि फाय न'खराव जोङो फिसियो बिदिनो गोबां बोरमा फिसियो मोसौ फिसियो
औ
उम मोसौ मोसौफोरखौथ' जों बर' जाया ओ बिदिनो बोरमाखो जायो। ओ दाउखो जायो। अमाखो जायो आरो जोङो।
ओ नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव माबे माबे बेदरखौ साबसिन मोनो?
आं बेफोरनि गेजेरावथ' जोंनि बर'नि बर'फोरा जाग्रा हाइस अमाखौनो मोजां मोनो। अमाखौनो आङो जानानै मोजां मोनो आरोखि बेलेग आं जेबोथ' जाखाया अमाखौल' जायो। बेखिनिनि मादाव
औ औ आरो बे अमाखौ जोङो गोबां रोखोमनि जों बानायनानै जायो जेरै ड्राय फ्राट ओमफ्राय बिदिनो एवनानै ओंख्रि संनानै बिदिनो फ्राय एवनानै बे बेबायदि नोंथाङा माबायदि जायोब्ला बांसिन गोथावसिन मोनो अमा बेदरखौ
अमाखौथ' आङो बिदिनो रोसि बाय दोननाय दोननानै आलु बेयाव आलु मथर बिदिनो टमेट'फोर होदलायोबा बांसिनै मोजां मोनो आरो जानानै
औ औ ओं जोंनि दा अमा होनोब्ला जोंनि बर'निनो एकदमबारे आंगो खायद' जेनेबा बा जाग्रा खायद' जाहैबाय नो हायो न'राव फिसिनाय आरो जों बिनिफ्राय गोबां रांखावरिबो जोङो रां खावरिनिफ्रायबो जों रैखा खालाम मोननो हायो जेनेबा फिसिनानै औ जोबोद मोजां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जानो हागौ आंनि सोंनायनि फिननायाबो माखासे नोंथाङा मोननो हाबाय
हाबाय हाबाय
औ बिनि थाखाय जोबोद साबायखर जों समाव बिदिनो सावरायफिनगोन दा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ हरनाय जाबाय नोंथां
दे गोजोन्थों
दे